हेल' अ नोंथां खोनादों ना? आ।
फुंनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रानो जाबाय।
नोंथांनिसिमबो।
औ ओमफ्राय ओरैनो फुंनिफोर ब्रेकफास्टफोरसो जामाय नामा?
ब्रेकफास्ट माने फुंनि साहा साहालोल'सो लोंखांबाय।
औ औ।
नोंथाङालाय?
आंबो फुंनि बिदिनो साहा लोंखाबायगौ।
अ।
नोंथांसिम कल हरनायनि जाहोना बेनोदि
औ औ।
औ मा बुंदोंमोन?
खोनांगासिनो ना आंनि रायलायनायखौहाय?
औ खोनादों।
औ।
माबाफोर बुंदोंमोन?
ओ जे जेबो बुङाखै माने खोनादोंना खोनायाखै बेखौनो सोंदोंमोन आं
औ औ औ नोंथांसिम खल हरनायनि जाहोना बेनोदि जेनेबा आबाद मावनायनि बागै एसे मिथिनो मोननानै फन हरनाय जादों आरोना
ओ
जेनेबा जोंहा आबाद होनबाथ गोबां रोखोमनि दङ ना
ओ ओ दोङो
औ जों आबाद आबाद हिसाबैथ जोंहा बांसिनैनो माइनि आ बादखौ मावनाय जायो आरोना बांसिन
ओ ओ बांसिन माइ आबादखौ मावो
औ औ माइ आबाद नोंसोरनिथिंबो माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायोना
बांसिनाव औ माइखौनो बांसिन मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव बेसरखौबो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आलु बेसर बेखौ
दाथ दैज्लांनि सम नालाय दा आबाद मावनायनि बांसिन माबा जाना दङ औ
ओ ओ
नोंथांमोनहाबो माइ माइ आबाद मावो नामा
जोंहाथ मावा मावनायालाय
औ औ
आगोलो मावोन दा
इदिनो टेन इयार्ससोआनो जाबाय खोमा माने मावला जोंहा माने
औ औ
नोंथांलाहा मावो नामा
औ जोंहा मावो औ दाख्लैसो जेनेबा जोंहा जि बिघा गायखांनाय जाबाय आरोना
अ अ
औ
जोंनिथिंबो गामियाव गासिबो गायखांजोब्बायानो दे माने
माने आमतसुवानि उनावनो माने गासिबो गायखांजोबदों
औ नंगौ
उम दाना माने बो हो
नोंथांजोआ मालाबा गायफेरदोंना माइ आबाद
ओ
दाथ गोबावनो जाबाय आगोल न'आव गायनाय टाइमावसो गायनो जादोंमोन उन्दैयाव दा थांनाय जाया आरोना बिदिनो एगजाम थांनो नागिरबा बिदिनो मायाबाफोर एगजामफोर जाना होयो
औ औ
बिदिनो माने थांनो मोना बिदिनो जानानै थायो आरो
औ औ
उम
ओमफ्राय जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय मा गिबियाव मा खालामग्रोनाय जायो बेखौ मिथिगौना
अ अ मिथिगौ मिथिनायालाय
औ बे माइ आबाद मावनो थाखाय माबा मोनसे माबा माइ दोनथ ननाय जायोना बेखौ मा होनो मिथिगौ नामा
माखौ होन्दों
माइ आबाद मावग्रोनो थाखाय जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय मोनसे माइखौ दोनथुमनाय जायोना
औ औ दोन दोन्थुमनाय जायो औ माइलिखौ होन्दों ना नोंथाङा
बिदि होननाय खोनादों आरोना
औ औ माइदि औ
औ माने
औ माइलिखौ गिबियाव मा मा खालामनानै माबानाय जायो मोनसे
बिदिनो अ औ मोनथिगौ मोनथिनायालाय मा होनो बिदिनो दै फुख्रिफोरावहाय बा माबाफोरावहाय सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ
उम बेनि उनाव बोखांनानैबो माने मोजाङै गासै जा बेनो थाखाय थास'फोरजों बा फाथोनि बस्थाफोरजों खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ जेनेबा गरम जानानै गाजाया बांसिन ओंखारनायनि थाखाय आरो ना
ओंखारनायनि थाखाय ओं
औ
नोंथाङा माने माइ फोफेरबाय नामा मालाबाफोर बिदि
आं माइ फोफेरनाय जायाखै बिदि
अ ओमफ्राय दुब्लियाव बिदि खैथा राननोफोर बिदि
औ ओंखारो ओंखारनाया जोङो।
ओ ओ ओ
ओमफ्राय जेनेबा दाथ' आबाद मावनायाव जेनेबा जों नोंसोरनिथिं बांसिन दा मोसौजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवो
जोंनिथिंथ' मोसौखौ हालेवनाय नुलानो नुनायालाय बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो हेवो आरो
दाथ' ट्रेक्टरजों बांसिन एवनायखौ नुनो मोनो
एवनाय खौ ओ औ सोरबाफोर जेनेबा बिदि खोथिया थिलिफोर जेनेबा बिदि माने उनथाराव जेनेबा बयबो बिदि माने मोननो नागिराबा खोथिया थिलिफोरखौहायसो बिदि हेवनायखौ नुनो मोनो आरो ना थेवबो बेबो माने अ दब्लायसि फोरखौ थेवबो बिदिनो जेनेबा सोरबा सोरबिल'सो बिदि गासिबो न'खरा नङा माने सोरबा सोरबिलआवसो बिदि आरो बि दं आरो बांसिनानो ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ औ
उम
दाथ' बे जोंनि जायगायावल' नङा गासै जायगायावबो दाना ट्रेक्टरजोंनो खालामनाय जायो।
औ मानि जों जोंहा माइ आबाद मावनानै आरो जोंहा लास्टाव
उ
माइ हानाय जायोना
हानाय जायो ओं
औ ओमफ्राय बेखौ नोंसोर नोंथिं दानिया माबायदि रोखोमै हानायखौ नों नुनो मोननाय जादों
आगोलथ' माने गामिनि मानसिफोरानो गासिबो बिदिनो लोगो नांनानै जेनेबा बिदि हाजिराफोर लालायनानै बिदि हानायखौ नुनो मोनोमोन खिन्थु दाना जोंनिथिं मा होनो बे बेलेग बे बेलेग मा होनो हारिनि सुबुंफोरा फैनानै जेनेबा माने फैनानै गामि गामि साफैनानै हानायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो मेचिनफोरजोंबो हानायखौ नुबाय आरो
नोंसोरनिथिंबो होनबा बै मेचिनजों हानाया फैबाय आरो ना
फैबाय माने जोंनि गामियाव फैथ'वाखै माने एसे गामि खाथियाव फैबाय आरो मिसिंजो हानाया
जोंनिखै दानियाथ' बांसिनानो मेचिनजों हानायखौ आं नुदों आरो ना नैबे देक्लेस थांनाय बोसोराव बांसिन मेचिनजों हानाय जादों आरो जोंनिथिं
जादों जोंनिथिंबो जोंनि खाथियावबो माने आं नुदों आरो ना बेखौ मेचिनजों हानायखौ ओमफ्राय जोंनिथिं फैथ'वाखै
हायोब्ला जेनेबा बोरैबाबा मोजांबो जाहैबाय जेनेबा खस्थ' गैला बिदि आरोना औ
बे मेसिनाव माने बेहायनो नाखानो हायो नामा माने माइखौहाय
औ बै मेचिनजों हानाया जेनेबा हानाय फाजेनो माने फारसेथिं बै माइनि नारा ना मा होनो बेयो जिगाब जायखौ बुङो जिगाब बेयो माने एक्सट्रा ओरै ओंखारलांखायो आरोना गलांखायो जेनेबा
अ अ
ओमफ्राय बे माइनि गुथिया माइआ जेनेबा बियो सिङावनो थायो
अ
बिदिनो सर' जाबाय नालाय बेजोंनो बांसिन होनाय जायो आरोना माइखौ हानाय जायो
अ
माने जिगाबाबो एक्सट्रा जाखायो आरोना
औ जिगाबा एक्सट्रा गलांखायो माने
बेनि अनगायैबो आरो माइ जोंनावथ' दा जेनेबा माइ हानाय मेसिनखौ बाहायाखै नालाय थ' बे माइ नानो थाखायबोथ' मोनसे मेचिन बाहायनाय जायोना
औ औ माइ नाग्रा एक्सत्रा मेसिन दंबावो औ
बेखौ दानाथ' जेनेबा आगोल ट्रेक्टरफोरजों बा मोसौफोरजों हेवनानै जेनेबा माबानानै नानाय जायोमोन दाना माने बे बे मेसिनजोंसो नानाय जायो आरोना
औ औ औ
मोजांबो खिन्थु मा होनो माइआ खिन्थु माबाजोबो आरोना
औ इसे नस माबा जानायखौ नुनो मोनो आरोना खहा जानायखौ
मा जायो माने जेरैबायदि मोसौफोरजों बिदि खालामनायाव माने जेरैबायदि ओंखारो बेफोरबायदि माने ओं खारार ओंखारबाबो माने माइफोरा ज'जोबो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय ओंखामफोर जानायावबो माइरंफोराबो माने मोजां जाया।
औ।
ओमफफ्राय बै जोंहादि माइ दोनथुमनो थाखाय मोनसे न' न' दं ना।
ओ
बेखौ मा होनो मिथियोना
औ मिथिगौ।
औ मा होनो।
बाख्रि।
औ।
नोंसोरनिथिंबोथ' बाख्रि दं जाहनांगौ ना
अ दंङो दं नेल
औ औ
म बाख्रिबाबो दाना माने दुलियावनो बांसिन दोननाय जायो आरोना बे प्लास्टिकनि जि दुलि बायनानै मोनोना थ' बे आगोल औवानियाव दोनोमोन दाना बांसिनानो दाना माने प्लास्टिकनिाव दोननाय खौ नुयो आरो।
औ औ
दाना मानसिफोरा आगोलनि बायदि माइफोरखौबो बारा बिायदि दोनसोला आरो। आगोलसो माने मानसिफोरा माइफोरखौहाय बिदिनो। दोनथुम दोनथुमनानै दोनोमोन खिन्थु दाना बहुद खम मानसियानो दोनथ'बो माने आबाद मावबाबो गासिबो माने। सब इनकामनि सर्सनि थाखायसो बानायनाय बायदि जाहैबाय नालाय खौ फानजोबो आरो मानसिफोरा
अ अ। होमबा नोंसोरनिथिं दाना बाख्रि खम खम जाबाय आरो ना
मफ्राय आरो जि माइ गायो बेखौ। बे खौबो जेनेबा न' जानो थाखाय बांद्राय आबाद मावनाय नुनो मोना आरोना। माने बे जेनेबा लकेल जेनेबा जि आगोल माबाफोरा लकेल जेनेबा मा होनगोन बिदि माइनि माबाफोरा जेनेबा। थह बेखौ जेनेबा बां बारा आबाद मावला आरो जोंनि जायगायाव। थ' फाननायनि थाखायसो दाथ' जेनेबा बेलेग बेलेग माइ ओंखाराखै होनबा।
औ नंगौ।
बे बेफोरखौसो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नङो
उम। नोंथां होनबा समाबो जाबाय दिनै बेखिनियावनो। दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे औ दोनथ' जागोन द